हेलौ नानि खोनादोंना?
हेलौ
अ नानि खोनादो ना?
औ खोनादों आब।
अ इसे नेट नेटवर्कनि माबा प्रब्लेम जादोंमोन। खोमा मा खालामदों नानि?
दङ ओरैनो जेरायना
औ ए अखा हादों नामा नोंसोरनि खैजाय जों आंबो दङो इदिनो।
ओ हादोंमोन हानाया दहाय ओमफाय दायो जि सान्दुं दुंलायबाय गोसाथार।
ओ बोथोरा इदिनो माबा जाबाय दङो जोंनावबो हरनिफ्राय अखायानो दंमोन फुंसिम ओमफाय दा सान्दुं दङो, दा दा मोनाबिलिसिम हाफिननोबो हानाय अखायाहाय बोथोरा बा रा मोजां नोङा। ओं जाबाय नानि, नोंहालाय?
उम आंबो जाबायानो।
ओ ओमफाय नानै दिनै ए जोंना दालि ओमफ्राय नोंसिना
जोंहाना जोंना अमा अमा ओमफाय आलु जादोंमोन।
ओ ओम ओमफ्राय दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै होनबा नानि।
औ औ जागोन दे सावरायजागोन।
ओ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि माने दैलि लाइफनि देलि लाइफनि सायाव रायलायनसै सानफ्रोमबोनि जिउ ओ नानिनिफ्राय जागाय दे नानिया सानफ्रोबोनि नि नोंनि जि
ओ आंथ' फुङाव सिखारो सिखारनानै बिदिनो एसे आंथ' फरायसा फरायसुलि नालाय दा थ' थ' आङो फुुंयाव सिखारनानै एसे दसे फरायसिगोन फरायखांनायनि उनाव आङो आइ खौ एसे मदद खालामसिगोन। जेनेबा न' सिबनाय हिनजाव मानसि एसे मावखानांगोन नालाय बे फोरखौथ' बा न' सिबनाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव आइखौ एसे मदद होफासिगोन। ओमफाय आङो बिदिनो फरायसालियाव थाङो आरोना थांखांनानै फैनानै दसे बिदिनो लोगोफोरजों जिरायसिगोन ओमफाय आं बेलासियाव लोगोफोरजों एसे थाबायनो थाङो बाहेराव बेरायनानै फैयो उम औ। बिदिनो बिदिनो सानसे हगार हरदो आरो टाइमखौ
फरायसालिया नोंसोरनि खाथि ना गोजान
फरायसालियाथ' आंना खाथियानो। आरो जोबोद गोजौआव जोंना माने हाजो बादि आरो ना।
ए ओ
गोजौ थाबायलांनांगौ जायो आरो।
औ साइखेलफोरजोंथ' हांजाया खोमा ना?
ओहो ओहो थांजाया। जों जोंना माने बिदिनो बासफोर होनाय थायो आरोना बिदि बिजों लांफैखायो दाइरेक
अ अ
आब'आलाय गावनि दिनखौ माबादि हगारहरो?
ओ आंनाबो इदिनो जों दा जोंना फरायनाया जोब बाय नालाय बिदिनो न' नखरनि खामानिखौबो मावफानांगौ जायो लोगोसे गावनिबो खामानि ओ बेफोरबायदिनो जोंना आंना फुङावबो सिखारनाया बिदिनो बा रिंगा बा बा बाजि थामजि बेफोरबायदि जायो आरो फुङाव सि सिखारनाया ओमफाय सिखारनानै बिदिनो जोंना दा सिथ्ला सिबनाय बेनो आरो सिथ्ला सिबखानांगौ जोंनाबो बाहेरनि मानसिया फैनानै जाहाथे सिथ्ला बासि नुफैया बेफोरबायदि मोनसे नियम दं नालाय आरो सा साखोन सिखोन लाखिबा गावनो मोजां नाङो फुंनि जागायनाया साखोन सिखोननिफ्रायनो जागायनांगौ आसलथे ओ ओ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मोनानि थोरसिखौ सुजु नालाय ओमफायो जेरै सिथ्ला आरि सिब-' सिबखांनानै मोनानि थुरसिफोरखौ गुसु जायो ओमफ्राय खांनानै न'निफोर न'नि मानसि फोराबो बिदिनो बे टाइमसिम माने सिखारनाय जाहैखायो आरो बे समसिम ओमफ्राय बिदिनो बयबो ज'यैनो साहा लोङो फुंनि जागायनाया जोंना साह जोनो जागायखायो। नोङा होमबा? रावनाबो माने सा नङाबा जागायानो। साखो नांखाथारगौ। फाय बिदिनो साह लोंखांनानै आरो फुंनि ओंखाम ओंख्रि संसाङो। ओंख्रिथ' जाया फुङाव इदिनो भाजा बा बाथोन बेफोरबायदि जायो। फुङाव जोंना ओंख्रि जाफेरा। हाथ हारसिं नालाय ओमफाय इदिनो मावग हाया खामानि। उम थाखाय ओमफ्रायो इदिनो फुंनि जा हो इसोरनो जाहोखांनानै मालाबा इदिनो खुलुमो जोंना खुलुमबाथ' फाय आरो बिदिनो ओंखाम जाखांनानैथ' खुलुमनो मोना नालाय। ओंखाम जायैनि सिगांनो बेफोरखो मावनां औ ओमफाय जे खालि आरो खुलुमनाय गैया बे खालि बिदिनो ओंखाम ओरि जाखांनानै थोरसि ओरि सुखांनानै न' साफा खालामनाय बेबो मोनसे खामानि रुम साफा खामनाया नङा होमबा? नो मोनानि हरनि उन्द दु नाय बैयो जि गुदुंफोरफोरखो जाबनाय न' सिबनाय बेफोरबायदि ओमफ्राय बेखौ साफा खालामनानै आरो जिफोरखौ सुनो गोनां दंबाथाय गाज्रि जि फोरखो सुबाय लेथ्रा नांनायफोरखौ ओ जोङो बिदि लेथ्रानानै सानसेनि गस्लाखौथ' बिदि गानबाय थानो नो हाया नङा होनबा? जोंना बेफोरबायदि बिदिनो उम साखोन सिखोन थाबा देहाखौबो मोजां नाङो न'फोरखौबो साखोन खोन सिखोन ला जि बाथाय मोजां नाङो। गावनि सोरगिदिंखोनो आसलथे साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो।
ओ गाहाबो गाहाबो मोजां नुगोन। मोजां मोनगोन बा बेलेग दाबो मोजां नुफैगोन। अ अ थ' आबनाव मोनसे सोंथि सोंनि थांनो हागोन नामा?
ओ ओ सोंजायो।
ओ दा जोंनि जिहेथु जेनेबा दैलि लाइफ जेनेबा बियो गोदोनिजों दानिजों मा फाराग मा सोलायनाय ओंखारदों बेखौ आब'आ एसे बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव
गोदोनिजों दानिजों होनोबा दैलि लाइफआथ' बयनियाबो माने सासेनिजो सासेनिया माने एखे नङा आरो खिन्थु गोदोनिया मामोन। गोदोनिया सम संनाय जानाय खावनाय आरो आबाद मावनाय बेनोल'। सिथ्ला सिबनाय हुरियै खिन्थु गोदोनिफ्रायनो दंमोन खिन्थु माने इमान जे इफोरबायाददिबो रुमफोरखौ साफा लाखिनाय माबानाय बेफोर माने गावबा गावनि सायाव सोनारो आरो ना। ओ साखोन सिखोन लाखि इनिया किन्तु सिथ्ला सिबनाय बा इसोर सिबिनाय बेफोरथ' माने थाखायो बयनावबो थाखायो बेखौ खालामखायो ओमफ्राय। बियो‌ बिदिनो आबाद। बेखौनो बांसिन मावसिनोमोन नालाय रावबो साख्रियाव थांनाय गैया। बा फरायसालियाव थांनाय गैया बेफोरबायदिथ' हुदा गैखायामोन नालाय गोदो बेफोरबायदिनो फुङाव सिखारनाय ओमफाय फुंनि ओंखाम ओंख्रि जानानै ओंखाम ओंख्रि जानानै आरो आबाद थिलियाव थांनाय आबाद थिलियावनो सानसे गोजो थानानै आरो मोनाबिलिबा फैनाय बे सङै खावै जौ बिदि लोंनानै ओंखाम ओरै जानानै थानाय बेनोल'मोन आरोना गोदोनिफोरा ओमफ्राय दा खिन्थु बिदि नङा दा जों जिहेतु समजों खारफानांगौ जायो। बेनि थाखाय माने जोङो जोंनि दैलि लाइफखौबो माने समजों हिसाब खालामनानै सोलिनो गोनां जायो। जेरै फुंनि बिदि फुङावनो बा-बा बाजिफोराव सिखारोबाथाय जोंहा खामानिया एसे रेजें जाहोयो संनाय खावनाय सोरबा अफिसाव थांनाय सोरनिबा फिसाया माने अफिस बा बायदिसिना खामानियाव थांनाय आरो सोरबा बायदिया बिसियाबो माने खामानि मावो नङा होमबा साख्रि मावो। बे बेफोरबायदिया माने हास्लाबा जायो। बेनिखायनो बिसोरो गावजोंबो गावनि खामानिखौबो लोगोसे आरो गथ' गथायबो थाहैबाय लेखा फरायहोनाय आरो फरायसालियाव दैथायहरनाय बेफोरबायदि माने गासैबो खामानिया दाना आथिखालावहाय बयनाबो माने समजों खारफानो गोनां जायो बेनिखायनो जोंनि जिउआबो सानफ्रोमबोनि जिउआबो बुहुत माने गोख्रै माने स्पिडआव खारगासिनो आरो। आंनि बायदिबा नोङा होमबा जों समखौनो मान माने होस्लाबनो हाया
मानोना आरो गोदोनि दिनावथ' ओ मा होनो बेसेबां बिदि साख्रि मावनाय मानसि गैयामोन। आरोबाव बिसोरो बा हरावफोरावनो सिखारनानै खामानि मावनाय जों बेफोरखौ खोनानो मोनो आरोना आबै आबौ
आथिखालनिफोरा हाखनाय नङा बेबायदि खामानिखौ
ओ औ औ आरो गोदोनियाथ' दाव गाबनाय फोरजोंसो खारोमोन बा सोरांबाय होननानै ओ दानि जुग गावथ' जोङो बेफोरथ' गैला। जोंना जुगा सोलायबाय। आरोबाव मबाइल फोरबो मोनबाय ए बेफोर आरो जोङा समजों लोगोसे खारफानो रोंबाइ दानि जुगाव बेफोरनो आरोना गोबां सोलायबाय आरोना।
ओ औ बिदिनो जायोबाय गोदो माने जोंना दाउ नों होनबाय जे नानि दाउ गाबनायजों सिखारो होननानै। गोदो गोदोनिफोरा दाउला गेसेेर बानो सिखादोंमोन खिन्थु आथि आथिखालनि सुबुंफोरा आथिखालनि मानसिफोर मानफोरा माने घुरि नायनानै सिखारो आरो ना गोदोनि खो दाउला दाउ गेसेेरनायजों सि सारोमोन ओमफाय दाना घरिनि एलार्म बेखो बेखो होनानैसो माने सिखारो
औ गोदोनि दिनाव जेनेबा दा औ आरोबाव जेनेबा गोदोनि दिगाव ओ गोदोनि दिनावबा आबाद मावनाय बा माबा मोनसे थांनानै थानो थाखायल'सो खामानि मावोमोन ना ओ जानायनि थाखाय मा माबा मोनसे खालामनायनि थाखायल'सो बिसोरो बिदि खामानि मावोमोन दानि जुगाव जाहैबाय जोङो फरायसालियाव थांनो सोरबाबा फोरोङैनो औ गावनि खामानि बिदि औ औ औ ना बे बेनो आरोना बे सोलायनाया
औ
उम
गोदो मिथिंगाया जोंखो गोदो जोंखो मिथिंगाया फोजायोमोन ओमफाय दा आरो बेयो आजिखालि आथिखाल मुगानि माने इलेकट्रनिक मुगाया फोजायो। बेनो जाहैबाय आरो जोंनि फारागथिया
औ औ जोबोद सोलायबाय आ आब'जों रायलायनानै जोबोद मोजां मोन मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय होनबा नानि ओ दे गोजोननाय थाबाय होनबा नानि ओ ओ
औ गोजोनथों दे